हेल' औ नोंथां। औ नोंथांङा ओरैनो दंङ ना?
औ औ दंङ ओरैनो दं आं बुंलाय।
अ आं नोंथांखौ जों मोनसे आयदानि बागै सावरायनो होननासो कल खालामदोंमोन।
औ बुंलाय नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो औ हागोन दे।
औ ओ सोलोंथाइनि सायाव सावरायजागोन नामा?
औ सावरायजायो नोंथां।
औ।
औ।
दा आथिखालनि सोलोंथाइ लानायनि एबा ओ सोलोंथाइ जायखिजाया सोलोंथाइ लानायनि सोमोन्दै नोंथांङा फंनैसो फोरमायग्रोना हो
औ औ हागोन नोंथांङा माहोनो सोलोंथाइ होनना बुंङोब्लाथ' माने जोंनो
दे
आथिखालनि मुगायाव माने सोलोंथाइआ जोंनि थाखाय गोनांथि आरो जोंनि थाखाय माने जों सोलोंथाइ गैयाबा माने जोंहा दानि दिनावहाय माने जों इउनाव जिउ खुंनाया गोब्राब होनना बुंनो हागोन आरो जों नोंथां। माने जों सोलोंथाइयानो माने जोंनि गुदि जों जोंनियाव माने सोलोंथाइ थायोब्ला माने जों माने मिथियैफोरखौ माने जों मिथि नो होन सोलोंथाइ लायोब्ला माने जों मा होनो सोलोंथाइ लायोब्ला जों हारिमु, थुनलाइ, राव बेफोरनो जों गियानखौबो मोननो हागोन आरो नोंथांजों मायबा मोनसे जों जेनेबा माबा मोनसे निउसफोरखौनो जों फरायनो जुदि सोलोंथाइ गैयाबा जोंनाव माने फरायनो रोङाब्ला जों माने निउसफोर मा होनो निउस बिलाइ गांसे जों फरायनो हानाय नङा आरो मा होनो सोलोंथाइखौथ' जोंनो माने जों मायबा मोनसे बिजनेस बा फालांगि मावोब्लाबो माने जोंनो बै सोलोंथाइखौ नांथारगौ नङा होमबा नोंथां मायबा मोनसे रांनि हिसाब रांनि हिसाब खालामनोबा जों फालांगियावनो खालामबाय जेनेबा जों बे फालांगि खालामनायावबो जोंनो ओं रांनि हिसाब खालामनोबा रां रांखौहाय बेसेबां बेसां बेसां बेसेन बेफोरखौहाय माने जों हिसाब खालामनो थाखाय माने जोंनो सोलोंथाइखौबो नांगौ आरो जोंनो माने जाम्बा जाम्बिनोबाबो जोङो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो माने जों एसे एनैब्लाबो माने हिसाब खालामनो हानाय बा मा होनो पस्टार अबावबाफोर थाङोबा माने जों मा होनो गुबुन जायगा सिनायि जायगाफ्राव थाङोब्लाबोथ' जों माने बैयाव साइन बर्ड बा पस्टारफोरखौहाय जों फरायनो थाखाय माने सिनायनो हानांगोन आरो जोङो जों जुदि फरायनो रोङाबा माने जोंनियाव सोलोंथाइयानो बैफोर सोलोंथाइया गैयाब्ला माने जों आन्दायगोन आरो बिनि थाखायनो माने जों सोलोंथाइ खौबो नांथारगौ होननानै जों बुंनो हायो आरो आरो दानियाथ' माने बादायलायनाय जुग जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां जोङो माने सोलोंथाइखौ माने गोजौ थाखोआव माने माने एसे एनै फरायनायजोंबोल' माने जों गोजौ थाखोआव थांनो हाला आरो दानिया माने दानिया मायबा मोनसे साख्रि बा जब मावनो थाखायबा माने दानिया इडुकेसनखौसो नायग्रोखायो माने सोलों सोलोंथाया बेसेबां गोजौ थाखोनि फरायनाय बेफोरखौसो माने नायग्रोखायो आरो माने सोलोंथाइा जुदि खमबा माने बियो रेजेक्ट जाखागोन आरो मान
औ
बै साख्रि लानायनि खाबुआनो मोनहैयो आरो जोङो आरो जों बुंनो थाङोबा जोंनि सोलोंथाइया माने गोबां हेफाजाब होदों आरो दिनैनि दिनाव आरो माने सोलोंथाइ लानानै माने सोरबा खायसे खायसे माने खन्थाइ रायथाइ लिरनानै बिदिनो साहित्य एकाादेमि बान्था मोननाय बेफोरबायदि गोबां मा होनो बान्था मोननाय बेफोरबायदि जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो गोबां बिदि सोलोंथाइ लानानै डक्टर इन्जिनियार जानाय आरो बिदिनो गोबां गाव गाव निबो मुलाम्फा जानायखौबो जों नुनो मोनो आरो खायसे खायसेखौ जों माने गोजौ सोलोंथाइ लानानै माने साख्रि मावनानै माने न'खर खुंनाय बा खायसेया माने बिदिनो साख्रि लायानो हायाखैबा माने गाव न'खरखौलांनोब गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय जोङो मा होनगोन बिजनेस फिसा बिजनेसबाबो खालामनानै जानायखौ जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां दानियाथ' आरो माने गासिबोथ' साख्रिफोरखौ मोनजोबनो हाया नालाय बेनि थाखायनो माने
औ
बिजनेस बिजनेस मावनोबाबोथ' जोंनो सोलोंथाइ नांथारगोन नङा होमबा नोंथां माने जों जेनेबा अमानि फार्मखौनो खुलिबाय जेनेबा जोङो बे अमानो माने मा मा आदार होब्ला मा मा होनो जों खम समनि गेजेराव फाननो हागोन बा मा मुलिफोर होयोबा माने फिसा फिसाफोरा बेमार जायाबा मा मुलि होयोबा जों बेमारनिफ्राय रैखा खालामनो हागोन बेफोरखौहाय जों माने सोलोंनानै लानो होनो सोलोंथाइ लायोब्लासो जों मिथिनो मोनगोन दानियाथ' आरो गोबां बिदिनो सोलोंथाइ लानानै माने गोदो गिदि सोरखौबा मा होनो एग्रिकालसारा माने आबाद मावनानै होनो आबाद मावनानै मुला रां मुलाम्फा खालामनाय रां आरजिनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनाने बैफोरावबो माने आबादफोरावबो माखौ होयोब्ला मा एम्फौ जानायखौ जों होबथानो हायो बेफोरबायदि आरो माबेयाव मा समावहाय फिथाइनि थाखाय मा मुलि होनांगौ बेफोरखौबो जों माने सोलोंथाइ लायोब्लासो जों माने गियानखौ मोननो हागोन नङा मानोंथां जुदि जों बेफोर सोलोंथाइ गैयाबा माने जों जेबो खामानि मावना जानो हायि बायदि जानानै फैबाय आरो नै दिनैनि समावहाय नङा होनबा नोंथां नोंथाङाबो मा होनो सोलोंथाइनि बागै मा मुलाम्फा मोनदों मा होनो सोलोंथाइया जोंनि जिउआव मा माबायदि गोनांथि होननानै नोंथाङा सानो
सोलोंथाइाथ' जोंनि आथि जोंनि आथिखालनि थांनानै थानायाव ओरैबायदि गोनां थारसिन जानानै फैबाय आरो गोदोनि सुबुंफोरा सोलोंथाइ गैयाब्लाबोथ' संसारखौ जादोंमोन जों बेखौ मिथि फथिना मोनो नङा होमबा
न नोंगौ नोंथां
गोदोनि जोंनि दोरोङारि समाजा ओरैबायदि माने थांनानै थानो थाखाय बिसोरनो जाग्रा आदारल' नांगौ दा बेफोरबायदि साननाया दङमोन आरो गोदोनि दिनाव गावनि फिसा फिसौ एबा गथ' गथायफ्रा सोलोंथाइ लानांगौनि मा गोनांथि दं एबा मा गोनांथि गैया बेफोरखौ गोदोनि सुबुंफोरा सानखांनो रोङामोन आरो
औ
खालि बिसोरो मावनानै दांनानै जानाय उदैखौ सुफुंनाय खालि बिदिखौल' मिथि नाय जों नुनो मोनोमोन जाउनाव जाउनाव जोंनि गोबां गोदोनि सुबुं फोरा ओ बिदिनो जानला मोनला जिउ खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ नंगौ नोंथां
ओ गोदोहाय जेरैबायदि सोलोंथाइ लानाया खममोन एबा स्कुल कलेजाबोथ गै खायामोन नालाय गोदोनि समावथ'
औ
आंखाल मोनानो सोलोंथाइ लानायाव गोबां हेंथा दङमोन गोदोनि दिनाव दा बेफोर खौ जोंनि माखासे सुबुंफोरा गोदोनि सुबुंफोरा सानखांनानै ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि बे ओ खन्थाइ रायथाइ एबा थुनलाइ सोरजिनानै गोदोनि बे लेखा फरायै लेखा फरायै सुबुंफोरखौ फोजाखांनो नाजादोंमोन आरो थुनलाइनि गेजेरजों थुनलाइ फरायनायनि गेजेरज जों बिदिनो सम सम फावथिना दिन्थिनायनि गेजेरजों ओ बिसोरनि गोसोखौ एसे सोलाय होदोंमोन आरो सोलायहोनो नाजादोंमोन बिदिनो जों लासै लासै सोलोंथाइ लानायनि गोनांथिखौ बुजिनो मोनबोबाय आथिखालावथ' ओ सोलोंथाइ जायनि गथ'आ सोलोंथाइ लायाखै ओ जिब्रै बोसोर बैसोसिम ओ जायनि गथ'आ सोलोंथाइ लायाखै बेफोर बेफोरो सरखारि साजा मोननायखौबो जों खोनानो मोनदों आरो। बिदिनो गुबुन गुबुन नेमफोर दंसै आथिखालाव जायफोरखौ जों खायसेखौ जों मिथिस'जोबा थेवबो जों खोनायो आरो। ओ दा सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखाय ओरैबायदि गोनांथि जों बेखौ आथिखालनि सुबुंफोराबो हमनो हाबाय। आरो जों बयबो गोनांथिबो होनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो। सोलोंथाइ लानायनि जोहैसो जों आथिखालाव एसेब्लाबो जोङो ओ गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हानाय जा दों दिनै आबाद मावनाय फालांगि खालामनाय गासैबो बिथिङावनो जोंनि थाखाय सोलोंथाया ओरैबायदि गोनां आरो
औ नंगौ नोंथां
दा जों जेन'बा जों दखान सखान होनानै जादों एबा जों फालांगि खालामदों जों मैगं थाइगं फानदों आनो हय ओ दा बेफोरनि थाखाय जोंनो हिसाब खिथाब लाखिनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइया ओरैबायदि गोनांथि नङा होमबा। नोंथाङा बुंनाय बाय दि जेरै जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जों गुबुनजों थगायजानायनि चान्सबो दङ।
औ औ
गुबुना जोंखौ थगायनो ओरैबायदि गोहो मोनगोन ओ जायखौ जों ओ सोलों थाय लानायनि गेजेरजों जों आथिखालाव थगायजानोबो गदों एबा एसे एनै जोङो गाव सांग्रांथि लाबोनो हादों आरो दिनै सुबुं फोरनि बुजिलायनाया बांनो हमबाय सुबुंफोरा गावनि आथिङाव गाव गसंथानायनि लामा खौ गाव गावनो दिहुनना लानो हानाय जाबाय बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय सोलोंथाइ लानाय। जों आथिखालाव बोराय बुरै एबा सेंग्रा सिख्ला गासै बोराइ बेन थ' जों गासैखौबो जों सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोन्दों। सोलोंथाइ लानायनि एबा फरायनायनि जेबो बै ओ बैसोनि सिमा गैया आरो। जों बयबो सोलोंनो हायो मानो सोलोंनाया जोंनि जिउआव ओरैबायदि गोनांथि नालाय जोङो बोराय बुरै जों गासैबो सुबुङानो जों सोलोंथाइखौ लानो हायो। सोलोंथाइ लानायनि जोहैसो जों गावनि आथिङाव गाव गसं थानो हायो नालाय थैजासिमाव जों बयबो सोलोंलांनो हायो दा सोलोंनायनि गेजेरजों जों गोबां सुबुंफोरखौ जाफुंसारनाय आबादानो जा फालांगि बि थिङानो जा साख्रि बाख्रियानो जा जों सोलोंथाइनि जोहैनो सुबुंफोरखौ जाफुंसारनायखौ जोंहा आथि खालाव नुनो मोनदों आरो। समाज ओ गं ओ गंसे हारियाव लेखा गोरों सुबुं गैयाब्ला जोंनि समाजा ओ गोग्लैसोनानै थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदियाव जों गोबां ओ गोग्लैसोनानै थानाय एबा जौगाखांनो हायै जों बेबायदि थासारिखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरनि गुबै जाहोनानो जादों सोलोंथाइ गैयि। जाय समाजाव सोलोंथाइ गैया बे समाजा माब्लाबाबो जौगानो हाया होननानै जों बयबो मि थियो नङा होमबा?
उम।
बेनिखायनो औ बेनिखायनो सोलोंथाइ लानाया जोंनि जिउआव ओरैबायदि गोनांथि आरो। आथिखालावथ' सोलोंथाइ माने ओरैबायदि लेखा गोरों गोरों सुबुं ओंखारबाय। बे क्लास नाइन टेन मेट्रिक पास जानानै थानाय सुबुंफोराथ' जेबो खामानियावनो गैला। बिसोरो खालि गावसोरनि नाम खौल'सो लिरनो रोङो। आमफ्राय बिसोरो जेबो खामानियाव गैला आरो आथिखालावहाय।
औ।
जोङो आथिखालाव बिए, एम ए पास जानानै ओरैनो थानाय जों गोबां नुनो मोन्दों। मानो लेखा फरायनाया जोंनि आथिखालाव गोबां बांनायनिफ्राय बांबाय साख्रि बाख्रिनि अभाब एबा आं खालाबो बांनायनिफ्राय बांबोबाय। जाउनाव साख्रि बाख्रिखौ नेयालासे खायसे सुबुंफोरा आबाद फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ बिदिनो आबाद फालांगिनि जोहैबो न'खर दानाय, समाज खुंनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। दिनै ले ओ सोलोंथाइ गैयै एबा लेखा फरायै समाजा बेंगुरा जायो होननानै जों नुयो जों मिथियो नङा होमबा? बेनिखायनो सोलों थाइ लानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो। बेनिखायनो जों बयखौबो जों ओरैनो थानाय गासै सुबुंफोरखौ जाहाथे जों सोलोंथाइ लानो थुसोमो बेनि थाखाय जों बयबो सांग्रां जालायनांगौ आरो। मानोना सोलोंथाइ गैयाब्लानो सासे सुबुङा थांनानै दंब्लाबो गैयि बायदि एबा मेगन दंब्लाबो खाना बायदि होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां, औ।
औ नोरजिया